औ नोंथां दे
खोनादों नोंथांनियाव आङो फंनैसो बाथ्रा सोंनि अन्नानै नोंथाङा एसे सम होनो हागोन नामा
हागोन दे
औ जोङो दायो जोङोथ' माने जोबोद दाब दाब जायगा बेरायथिङो ना ओ नों नोंथाङा बबे बबे जायगायाव थांनानै मा मा जायगा नुहैखो बेसेबां जायगा नुहैखो एसे फोरमायलांनो हागोन नामा
आंथ' दासिमबो ओरैनो गोजान गोजान जायगा बेरायनो थांनाय जायाखै
औ
बिदिनो खाथि खालायाव थांदों बेबो खेनसे खेननै बारा एसेबां गोसो गोसोआव गैजोबब्ला थेवबो खोन्थानो हागोन
औ
ओम जायगाफोरनि नामखौ आं बारा गोसोआव गैजोबब्ला नाथायथाय थांनानै मोजां मोनदों आरो ना मन्दिरफोर बिदि माबायाव जायगायाव खाथि खालानि
औ
बिदिनो थांनानै मोजां मोनदों जायगाफोरखौ नायनानै मोजां नाङो।
औ बेनिफ्राय लोगोफोरजों बेरायनानै बहाबा थांनानै गोजोननाय मोननाय एसे बहा बहा लोगोफोरजों थांनानै बेरायखो एसे फोरमायलांनो हागोन नामा?
लोगोफोरजों बिदिनो जोङो बांसिनै बेरायनो थाङोमोन गामिनिनो खाथि खाला बे बागानफोराव बेरायनो थाङोमोन जोङो सिगाङो दाथ' गैलिया। थेवबो दायो एसां लोगोबो गैलिया नालाय आंनिया बेरायनाय जाला। सिगां बेरायोमोन। गोजोननाय मोन नोमोन लोगोफोरजों बेरायनो मोनबा गोसोखौ गोजोननाय मोनो।
औ
नोंथांनियालाय?
आंथ' बुंनो थाङोब्ला एसे द्लाम दाब दाब जायगायाव थांनो मोननायानो जाबाय आरो जानायालाय बुंनो थाङोब्ला ओरै सानजानिफ्राय जागायबोनोसै। माने ओरै सानजाखै आङो अरुनासन अरुणाचलखैहाय निर जुलि होननाय जायगायावहाय थांनाय जादोंमोन आरोखि । बेयावहाय माने मोनसे ओरैनो फिसा एगजाम होन-होनो थांनाय जादोंमोन आरोखि। जायगाफोरा बिदिनो गोजौ गाहाय हाजो जोबोद मोजां आरोखि थान्दा जायगा साफा बिथिंजाय। बेनिफ्राय दंफां लाइफां हाजोआवनो थाबायनो मोननाय। जोबोद जायगाखौ नुनानै मोजां मोनो आरोखि। बेनि फ्राय ओरैजाय फैयै फैयै फैनानै ओरैजाय अरुणाचल लाइनानो जायो बेबो ओ जंगोल रिजर्ट होननानै बुङो आरो बेखौहाय बेयावहाय दान्दिसे स म ओरैनो बेरायहैनाय जादों आरोखि बेयाव बेरायनो थाखाय जोबोद सुबिदा दं आरोखि लोगोसे दुगैनो थाखायबो दै दं आरो बेयावहाय।
औ
बेरायनो थाखाय लांदां जायगा नु-नुथायाइफोरा जोबोद समायना रमायना हाजो हाला साफत बागान बायदि बायदि दं आरो बेयावहाय बायदि रोखोमनि जानाय लोंनाय फोरबो मोनजायो आरोखि बेयावहाय। बेयावहाय बेरायनानै लोगोफोरजों थांनानै जोबोद गोजोननाय मोनबोदों आरोखि। बेनि फ्राय ओरै फैनानै माने अरुणाचलावनो ससे दावखोलांबावनानै वाटार साप्लााय मोनसे दं आरोखि बेयावबो माने जायगाया जोबोद मोजांमोन हाजोआवहाय गाखोनाय। हाजोआव गाखोनो मोन बा माने जोबोद थान्दा खर'खौे मो-माने सान्थि मोनो आरोखि
औ
बेयावहाय जोङो माने लोगोफोरजों दान्दिसे सम जमा जमा थांनानै माने जोङो बेरायहैनानै जोबोद गोजोननाय मोनबोदों आरोखि बिनि फ्राय ओरैजाय बुंनो थाङोब्ला गफुरावबो जोंहा दङ बेरायग्रा जायगा कनकल'था फख्रि होनो बेयावबो जोबोद मोजां जाबाय आरोखि जायगाया ना दङ बायदि रो खोमनि खासेव बायदि बायदि हांसो नुनो मोनो आरोखि बेयावबो बेनिफ्राय ओरै ससे बिनिनिफ्रायनो खोला थांनानै दन्दि दल होननाय जायगा दङ मोनसे बेयावबो जोबोद मोजां दंफां लाइफां बिबार बिला समायना रमायना बिबार नुनो मोनो आरोखि जोङो माने बेयाव थांबाथाय खर'खौनो माने सान्थि गोजोननाय थान्दा मोनो आरोखि
औ
फ्राय ओरैजाय दावखोलांबावदों टेस पुर होननाय जायगा बेयावहाय दसे समनि थाखाय ओरैनो लोगोफोरजों बेयावबो थांनाय जादों आरोखि जोङो बुरजामोन नालाय बारा बेरायजोबनो मोनदियासै आरोखि मोनसे खामानिनि थाखायसो थांनाय जादोंमोन नालाय अब्लाबो गारि गाखोनानै नुथायाइफोरखौहाय एसे मोजां नुबोबाय बेयावबो बेरायग्रा जायगा जोबोद दंनो आरोखि अब्लाबो नुहैजोबनाय जायाखिसै थांनायल' जाबाय आरोखि
औ
फ्राय ओरै सारियालि दङ बेयावहाय मोनसे बेरायग्रा जायगा दंमोन आरोखि बेयावबो जायगानि नामखौ बावनाय जाबाय आरोखि थांबाय थानायबो जाया नालाय बेनिफ्राय दावखोबावनानै जोङो माबायावहाय राङाफारायावहाय मोसानो होननानै थांनाय जादोंमोन आरोखि बिनि फ्राइ मोसानानै जोङो लोगोफोर लोगो मोनबाय जायगाया बेलेग बेलेग जोबोद रंजा जानाय मोनबोबाय आरोखि जायगाखौ खौ नुहैनानै ओ बेनिफ्राय दावखोबावनानै दङ देखियाजुलि बेयावबो माने एसे खुरमाफोर दंबायोमोन नालाय बेरायहैनानै माने एसे जायगाया माने गोदान हादान बेफोरबायदि रोखोमनिमोन आरो बेयावहाय
औ
मैदेर फोयो मा फोयो। बेफोरबायदिमोन आरोखि बेयावबो जायगाया मोजाङानो खिन्थु अब्लाबो बारा बेरायजोबनो मोननाय जादियासै आरो। ओरै बुंनो थाङोब्ला माजबाद दंबावो बेयाव बो माने एसे दावखोथारनानै बिनिफ्राय हाजो खाथि जायगायावहाय थांनाय जादोंमोन आरोखि खुरमा दङमोन बेयावबो माने जायगाया बिथोरियानथारमोन। जोबोद मोजां आरोखि बिथिंजायबो थान्दानो। दैज्लाङावहाय अखा हायोबा जोबोद दैबाना जायोमोननो आरोखि बेयावहाय अब्लाबो थांनानै गोजोननाय मोनहैदों आरो बेयावबो बेनिफ्राय दङ ओरै उदालगुरियावबो थांनानै फैनायल' जादों आरोखि बेयावबो बेरायनो मोननाय जादियासै। बेनिफ्राय दङ थंला बेयावबो द थांदोंमोन थांदोंमोनब्लाबो बांद्राय बेरायनाय जायासै आरोखि। बेनिफ्राय जोङो गुवाहाटियावबो दाख्लैसो जानानै थांदोंमोन ना मोनसे बागुरुम्बा दोहौ। बेयावबो मो साहैदोंमोन आरोखि सयदिननि हाबाफारि लानानै लोगो फोरजों जमा जमा बेयावबो थांलाय फैलाय बेरायनायानो होनजाबाय थांनानै जोबोद गोजोननाय मोनहैदों आरोखि ओ बिनिफ्राय ओ जों रङियायावबो थांदोंमोन ओरैनो बेरायनाय मोननाय जायासै। दसेल' थांनानै फैनाय जाबाय आरो। बेनिफ्राय ओजों क'क्राझारावनो थांनानै जोबथेहैनाय जाबाय आरो बिथिं थांनाया बेयावहाय थांनानै माने बि बिथिंजाय जोबोद सुबुं थानायफोराहायो बाराद्रायना। बेनिखायनो माने एसे जायगाफोरा थोन थोन जानायलाय बेनिफ्राय मोनसे दैमा दङमोन आरो बेयावल' बेरायहैनाय जाबाय बाराद्राय जायगा बेरायहैनाय जायासै आरोखि।
बुं उम बेहाय तामुल रावबो गोबां बेरायग्रा जायगा दङ।
औ
गोबां बे आंबो थांबो थांबाय थांनाया थेवबो गोसोआव गैजुबिलाय आं फोरमायजुबनो हायाखै। जोंनि बे तामुलपुर तामुलपुरावनो पार्क दङ। जोहोलावफुरि पार्कआव जों थांबाय गोबाङानो। गोबां बार थांबाय। थांनानै फैबाय। फुल बिबार बागान बेरायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो। गोसोआव ओरैनो माबा थाबाथाय लोगोफोरजों मायबा मोनसे मोजां गोजोननाय मोनो आरो।
औ।
जायगाफोरा बेरायनो थाखाय मोजां जिरायनो बार खोलो खोलो आराम गोसोखौ गोजोननाय होयो। जोंनि बे तामुलफुरावबो पार्क दङ गथ'फोरखौ लानानै बिहायनो बेलासे बेरायनो थांबा गोसोखौ गोजोननाय मोनो। गथ'फोरजों गेलेनानै। गेलेग्रा गोबां जिनिस दङ नालाय बेहाय गथ'फोरजों गेलेनानै बेलासे बार जानानै मोज मोजां मोनो
बिब्दिब्ला जोंनि रायलायनायख खौ एसेयावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां?
औ दे बिदिब्ला।
औ दे।